हेलौ। हेलौ औ औ औ नोंथां
खोनादों।
औ खोनादों नोंथां।
बुं नोंथां?
औ औ औ ओं आं बेखौनो सोंनो नागिरदों नोंथां टपिकआ बेनो जाबाय माने आमथिसुवानि बागै एसे सोलु लानो नागिरदों नोंथां खोनाबाय औ खोना जेन'बा आमथिसुवानि बागैथ' सोब जायगायावनो आमथिसुवा फालियो नालाय
अ ओम।
बिदिनो फुंनि समाव बिदिनो हाग्रा एवनाय बिदिनो बोराय सेंग्रा बिदिनो ज' ज' ओंखारलायनाय बागै बिदिनो फुटबल फुटबल मेच नाङो बोराय सेंग्रा ओरै एरियाबा एरिया आरो नोंसिनि नि एरियाथिं बा एरिया माबादि सोलियो आरो?
अ आमथिसुवा बेयो जाबाय बेयो जाबाय जोंनि भारत हादोराव
औ औ भारत हादोराव ओं।
फ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि। बे नेमखान्थियानो जादों ओ गोदो जारिमिनाव जों खोनानाय मते
औ नोंथां।
बे खोनानाय मथे सासे देबिनि सासे देबिनि ओ माने इखो बर'आव मा होनगोन गाज्रि जानाय आरो देहा गाज्रि जानायजों सोमोन्दो दङ। आरो बे देहा गाज्रि जानायखाय आमथिसुवा खौ दिनै गुतै गासै भारत आरो गासै आसाम नाङैनो बे आमथिसुवानि बागै मोजाङै फालिबाय थायो। जोङो भारत हादोदा ओरैनो जोङो भारत हादोदनि मुंखौ माताजि होनो।
औ।
मानो होनोबा जोंनि भारत हादरनि मोनसे मुङानो जाबाय ओ माने जो आथोनजो थाजानाय माताजि हिसाबै भारत हाददाव बिमा महरै बे हादोरा बे आमथिसुवा बे आमथिसुवायाव बिसोरनि देहानि गाज्रि जानाय समा बोसोराव खेबसे सफैयो
औ औ
खाय बेनिखाय बे समाव बे समाव ओ जोंनि रायजोफोरा एबा गुबुन मानसिफोराबो सुबुं फोरानो मा होनो। हाखौ जावा हायाव जेबो गाया माबा मोनसे फिथाइबाबो ओ बे बिफांनिफ्राय खाया बेबायदि आइ बिमानि सु-सुवा नांना थानायखाय बे बिमानि मोदोमाव बिमानि ओ गारायाव जेबो खैफोद गोग्लैयाथों मोजाङै सलिना थांथों होननानै ओ स्नि दिन
औ नोंथांांगौ
आ आमथिसुवाखौ मानिनाय जायो बेखौ जारिमिना खोन्थादों नाथाय दानि सुबुंफोरा आमथिसुवानि गोदो गोदायनि जारिमिननि बाथ्राखौ मिथियोलाय जों
जोंनि हारिफोरा बा जोंनि गामियाव जोंनि ओनसोलाव खामानि मावनो जेबो थायैलाय
नोंथां ओं
बिथांमोना गामियावनो ज' ज' थानानै खामानिफोरा ओ दोनथ' जानायखाय बे एसेबां गोबौ मा खालामनो होननानै बोराय सेंग्रा सेंग्रा बोराय बिहामजो बिमा ज' ज' लोगो नांनानै बायदिसिना आ गेलेनाय हुदाखौ ओ लाबोनो फानानै बिथांमोना दिनैसिमहालागैबो गेलेयो आरो बिनि अनगायैबो आम आमथिसुवा होनोब्ला
औ नोंथां औ
जों जेबो आखाइजों जेबो दांनो मोना ओ खामानि मावनो मोना होननाय मोनसे नेमखान्थिखौ फालिनायखाय गोथार जानो थाखाय आमथिसुवानि स्नि दिन थांनायनि उनाव नाव।
औ औ नं
मानसिया बेखौ बे धोरोमसालि एबा बे न'खर एबा बे समाजखौ ओ सुस्रांनो थाखाय मोनसे फोरबो खालामनाय जायो। आर बे फोरबोखौनो जों आमथिसुवा फोरबो होनना बुङो आरो बेवहाय आमथिसुवायाव गोदोनि जारिमिन मथे माने बेवहाय जेबो मोनजाया जायालासिनो माने जेबो ओ मालायनि देहानि ओ बेदर फिसा ना बायदिसिना मोनजाया होननानै फिथाइ सामथायाइ जानानै गोदो गोदाय मानसिफोरा थादोंमोन बेनिखायनो नै दिनैबो ओ मानसि समाजाव आमथिसुवा दिन होनोब्ला फिथाइ सामथायाइ जानानै आरो फिथाइ सामथायाइजे लानानै बिबार माबा माबि खालामनानै फोथारनानै ओ स्नि दान स्नि साननि उननिफ्रायनो ओ माने आमथिसुवाखौ सेफायनानै फोथारना लायो समाजखौ
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
अनगायैबो जुदि नोंथाङा माबाफोर आरो ओ मोजां मोजाङै मिथियोब्ला ओ आंनो एसे फोरमायबावदो आरो जोंनि ओ जायगायाव बेबायदि खामानि बयनिबो आखाइनि खामानि दोनथ' जानायखाय मानसिफ्रा जेबो मावनो गोसो जायिखाय बा जेबो मावनो मोनिखाय सेंग्रा बोराय ओ गथ' गथाय लानानै ओ बेखौ फोरबो हिसाबै मानियो आरो आरो मानिनायखायनो दिनै नोंथां बुंनाय बायदि ओ सेंग्राजो लोगो जानानै बोरायजो खावसे जानानै माने माबा माबि खेला गेलेनाय फोरबो खालामनानै गासै गामिनि मानसिफ्रानो रंजा बाजा थानो नागिरो आरो बेनि अनगायैबो नोंथांमोननि गामि खै माबाफोर जुदि आरो बिनिसाय मोजां साबसिन हामसिन ओ हाबाफारि दंब्ला आंनो इसे फोरमायोब्ला आं मोजां मोनगौमोन।
औ औ नोंथां नोंथां खिथागोन फोरमायगोन आं फोरमायगोन। सैथो नों होननायाबो थारैनो गोथौथारै मोनथियैखौ मिथिहोनायनि थाखाय
नोंथां
आमथिसुवाया नोङो गोदोनि बादि गोदोनि फाराग आरो दानि फाराग अनेक फाराग जाबाय नालाय नोंथां दानि दानि जाबाय थानाय ओरै ओनसोलनि एबा एरिया बा जोंनि एरिया बिदिनो माबायाव मोनसेयाव जानाय माबाफोरखौ फोरबोखौ फोरमायनो सानदों आं नोंथां
उम उम
उम दाना बे जोंनि एरियाथिं जानाय माबाया बिदिनो फोरबो आरो मोनसे कालचारजों सोमोन्द सोमोन्दो थानाय बेफोरबादि फोरबोजों माबा बोराय सेंग्रा बिदिनो ज'-ज' बोराय बुरै बुरि बिदिनो आमथिसुवायाव बल जोयो आरो बोराय सेंग्रा मेस नांनाय बिदिनो काबादि नोङो बुरि सिख्ला
ओम
बिदिनो बोराय सेंग्रा बिदिनो नेस मेस नांनाय दुरुं बोलायनाय बायदि एरिया जोंनि जायगायाव खुंफुं जानाय जायो आरो बोसोराव खनसे होननानै
आतसा नंगौ
ओम बिदिनो फुंनि समाव बिदिनो बोराय सेंग्रा रायजोआव ग्रुबै हाग्रा एवनाय गामिनि ओनसोलनि लामाखौ गामि दथानि लामाखौ स्रां खालामनाय बिफोर बायदि थाइजौ खान्थाल जानाय बेफोरोथ' सोलिखायो नालाय नोंथां
ओम
सुयाव बोराय सेंग्रा बल जोनाय एरिया दासिमबो जोंनि एरियायाव सोलियो आरो नोंथां
नों नोंगौ
ओमफ्राय नोङो अबेबा जिल्ला बा जिल्ला अबेबा गामिबा गामि अबेबा जायगा बा जायगा आलदा आलदा रोखोमनि फालियो जानो हागौ नोंथां एरिया नोंसिनि टिं एरिया माबायदि सोलियो आरो बिसो मोनसे
नोंथां बुंनाय जोंनिथिं नोंथां बुंनाय बायदिनो आं दहायो बुंनाय बायदिनो खामानि आखाइनि खामानिखौ दोनथ' जानायखाय
औ
बिथांमोना आखाइयाव ओ माइ गायनो हाल हेवनो खदाल जावनो मोनिलाय ओ बिथांमोना आखाइयाव जेबो खामानि थायिलाय फोथारनि बेनिखायनो बै बयबो ज' थानायलाय मा मावनो दांनो होननानै आरो बिनि ओ गोथौ जुदि जोङो ओ मा ओंथिखौ नायनानै जुदि नायोब्ला बे आमथिसुवाया जाबाय हिन्जाव माहारिनि देहानि गाज्रि जानाय समाव जों जेरै खामानिफोरखौ मावा आरो बिथांमोन दांनाय बुस्थुफोरखौ जों जाया बिथांमोन संनाय बुस्थुफोरखौ जों जाया बेबायदि ओ खामानि हाबा हुखा खो जोङो ओ आखाइनिफ्राय बोखारनानै दोनो देहाया गाज्रि जाखानायलाय माबा मोनसे ओ बिथांनाव इथफेकसन जागोन होननानै जों खामा निखो बोखारना दोननायलाय समाजाव बेबायदि नियम खा होनो लानायखाय दिनै मानसिफोरा गामियाव ज' था थानो ओरैनो थानो बानानै । जयै लोगो नांनानै आरो बे जयै लोगो नांनानै ओ थाइजौ खान्थाल जालायनाय ओ बल जोलायनाय माबा गेलेनाय बे गेलेनायाव बयबो सांग्रांथि लाबोदों । आरो बे खामानिखो जेब्लाखि बोसोराव खनसे मावो होमबा बयनिबो गोसोआव रंजानाय फैयो आरो खौसेथिया बारा
गोबारै जासिनो ख'माजाव, गामियाव । बेबायदि नियम बेबायदि हाबा-हुखा लानानै मानसिया जे गोरोबना थानांगौ बे बाथ्राखौबो बिनि गेजेरजों ओ माने रायजोनि गेजेराव बे बाथ्राखौ फोरमायनाय जायो आरो ।
नंगौ-नंगौ नोंथां नंगौ । आमथिसुवाया नोङो बर'फोरनि मोनसे सिस्टीम, कालचार बादि सिस्टीम जाहैबायना नोंथां
उम।
आमथिसुवा समाव बयहाबो खामानि बा एबा खामानि दङबाबो दुब्लिनि खामानि बा अबबाफोरखौथ' मावनाय जाया । बयहाबो नेम सिस्टेम सोलिनाय जायो नालाय, अबेबा-बबेबा ओनसोलफ्राव अबेबा-बबेबा जायगाफ्राव मानि आमथिसुवा खौ मोन्थिया लासै हालफोर होलांनाय बा होलांनाय बेयाव जुरिमाना फोनांनाय जायोना नोंथां?
अबेबा-अबेबा ओनसोलाव बेफोरबादिनि सोमोन्दैसो एसे सोंलु